हेलौ नोंथां।
औ
औ नोंथाङा मा खालामदों?
आङो दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांनि बे मोनाबिलि गोजोन हरनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां। नोंनाव एसे सम मोनगोन नामा आं नोंथां।
औ औ मोनगोन नोंथां मोनगोन औ।
औ नोंथांनाव मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आं नों। थां।
औ।
औ। सोंथि आंनोजाहैबाय नोंथाङा। दानि आरो गोदोनि। आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां।
दानि आरो गोदो गोदोनि आबाद मावनाय होननानै होननानै बुङोब्ला। थना दा मिथिखायो जोब। आलादा। गोदोनि सुबुंफोरा। ओ एसे आलादायै आबाद मावोमोन आरो दानि सुबुं फोरा गोनोखोआरि सुबुं! फोरा एसे आलादायै आबाद मावो। नोंथांआ ओ मिथि जानांगौ औ। गोदो एसांबो जोंनिया ओ ओ। जेनेबा बे! गियानारिबो सुबुं समाजाबो एसेबां जौगानाय। नङामोन। नालाय नाथाय दानि मुगायाव‌ गोबां। जौगानायनाय बा बिगियाननारि। ओ ओम बायदिसिना जौगानाय सुबुं समाजाबो बेफोर बेबायदिनो जौगानायखौ जोङो। नुनो मोनदों नङा होबा नोंथां औ गोदोनि नि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला। गोदो जोंनि आबै आबौ। होनबा जोंनि ओ आजै आजौमोना बेफोरबायदि मोसौ जों ना नांगोल लानानै मोस औ जों हाल एवोमोन। ओ गोबां रो जोंनि बेफोरबायदि ओ रासायनारि हासार बाहायालासे बिदिनो न'आवनो बानायनाय हासार बेफोर खौ बाहायोमोन। होमबा बादिसिना न'आवनो गोबोरखिजों बानायनाय हासार बायदिसिना बे फोरखौ बाहायोमोन। ओं नाथाय दानि मुगायावथ' ओम ओ गासैबो सुबुंफोरानो जोंङो मोसौ एबा जों नांगोल जों हालेवनानै जेनेबा मै होनाय बेफोर खौ जोंङो नुनो थांलिया नंङा होनबा नोंथां।
औ
बेबायदिखौ जों दानि मुगायाव बायदिसिना नुनो मोनलिया दानि जुग नि सुबुंफोरा गोनोखोनि जुग गा बिगियाननि जुग होननानै जों मोनथि जायो औ बिदिनो दानि सुबुंफोरा जोंङो हालेवनो थाखाय आगोलनिबादि नांगोल मोसौ औ ओजों लोगोसे मान जेबो नांगौमोन बेखौ ओ दानि मुगायाव नांलिया। ओ जोङो दानि मुगायाव गासिबो सुबुंफोरखौनो जोङो टेक्टर जों हालेवनायखौ नुनो मोनो ओ एबा माइ गायनायावबो आगोलनि जुगाव जोङो जों जोंनि आइजोफोरा माय गायोमोन जोंनि ओ उम जोंनि हौवासाफोरा बा हौवाफोरा जोंनि फोरबायदि बेसोरो खोथिया फुयोमोन आलि दानोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंङो उम हाल एवनाय यावबो मेसिन एबा टेक्ट टरजों लोगोसे जोङो माइ गायनायावबो मेसिनजों गायनायखौ जोङो नुनो मोन बाय ओ माइ गायनाय आरो बेनि उनावहाय ओ माइ हानायखौबो जोङो मेसिनजों जोङो हानो हाबाय बा जों हानाय नुनो मोनबाय। आरो लोगोसेनो अ बेफोरबादि माइ हाखांनानै माइ नानायावबोसो जोङो दानि मुगायाव टेक्टर बा मिसिन सिननि हेफाजाब लाबावो नङा होमबा नोंथां
औ
औ औ औ बिदिनो गोदोथ' जोङो बेफोरबायदि ओ फुङावनो जोंनि आजै आजौ बा आबै आबौमोना फुङावनो मोसौ हालि होलांनानै नांगोल जंगाल बेफोरबायदि लानानै उम हालेवोमोन आरो लोगोसे बेनो हा मोसौ जों माइखो हानायावबो सुबुंफोरानो हायोमोन ओ आरो लोगो जोङो माइ नानायावबो जोंनि ओ ओ आबै-आबौ मोनानो मो सौजोंनो नायो मोन औ नोंगौ औ बेफोरबायदि आरो लोगोसे ओ गोबां सुबुंआबो खस्थ' आरो गोबां बेफोरदि खस थ' मोनोमोन आगोलै नाथाय आरो ए से गोबावबो सम नांगौ जायोमोन आरो नोंथां नोङा ओमबा? औ नाथाय दानि मु मुगायाव बेफोरबायदि नोंलिया दानि मुगायाव एसे हालेउनो बाबो औ एसे थाबनो जाबाय एबा मा-मोसौ उम जेनेबा बेफोरबाय दि जोङो माइ गायनोब्लाबो बेफोरबायदिजोबो मेसिनजोंनो गायनानै जोङो थाबनो एउनानै थाबनो जोङो हाला हाल दांख्रा जानो हायो। नङा ओमबा नोंथां औ औ बेफोरबायदिनो दानि मुगायाव गोबां डेभलपमेन्ट बा गोबां जोंनियाव ओ जौगानाय फैबाय होननानै आं सानो आरो नङा होमबानो
औ औ
औ नोंथाङाबो जेनोबा बेनि बागै जेनेबा आबाद मावनायनि बागैबा माबा नोंनि दानि बा गोदोनि गायाव मा बायदिमोन बेखौ नोंथांनिफ्रायबो आङो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आरो नोंथां औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां।
औ
गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनायनि गेजेराव जोबोद फाराग नुनो मोनो। गोदो गोदाय हाय मोसौ हालि जों दो जोङो फोथाराव हालेवनाय खौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिगियानजों दिहुनजानाय बायदिसिना गारि बेफोरबायदि सेदार बायदिसिना हालेवनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि जाहोनाव जोंनि दुब्लियाव थानाय नाफोरा औ आरो मोसौजों हालेवनाया साबसिन जायोमोन आगोल नङा होमबा नोंथां औ औ आरो बेफोरबायदिनो जोङो खोथिया फोनानै बेनिफ्राय खोथियाखौ फुनानै माइ गायनाय जायो आरोना।
औ औ
औ बेखौ माइखौ गायखांनायनि उनाव बायदिसिना हासार होनाय नुनो मोनो आथिखा खालि दिनाव आगोल एसेबां हासार बाहायनायखौ नुनो मोनामोन।
औ
औ आथिखालनि आबाद मावनायाव फ्रायानो हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो हासार नङाब्ला आबादफोरा नो जानो थांलिया
औ औ नंगौ।
गोदो गोदाय मोसौनि गोबोरखिजोंनो एबा बायदिसिना न'नि ओ बानायनाय हासार जोंनो आबाद मावनायखौ खोनायोमोन। मानियोमोन। नाथाय आथिखालाव बिगियानजों दिहुन जानाय बायदिसिना हासार जार बायदिसिना गलायाव मोननाय हासारबो औ बाहायसै जे आथिखालाव आबाद मावनायाव एबा बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय फोरावबो
औ नंगौ।
औ ओमफाय आथिखालावथ' माइ गायनो थाखायबो मेचनफोरबो ओंखारनाय जाबाय। आरो माइनानो थाखायबो गोदोहाय माइ गायनायाव
नंगौ
आइजोफोरा ज' ज' थांनानै माइ गायलायनाय। खौ नुनो मोनोमोन आथिखालाव बो गायो नाथाय जोबोर खम जानो हमबाय।
औ औ नोंगौ नोंथां औ।
माइ माइ नानो थाखायबो आरो माइ हानो थाखायबो आथि खालाव मेचिन बाहायजोबनायखौ नुनो मोनसै। गोदो हाय माइखौ गामिनि हौवासा एबा हौवाफोरा थांनानै दुब्लि दुब्लि माइ हायहैनायखौ नुनो मोनोमोन।
औ नंगौ।
नाथाय आथिखालाव मेसिनजोंनो हाजोबो। आरो गोदो गोदाय मोसौ हालिजोंनो माइ नानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मो जोंजोंनो माइनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो
औ
आथिखालाव मोसौ हालिखौनो नुनो थांलियाना नोंथां नोंथांमोन नोंथांमोननि जायगायाव माजों हालेवनाय जायो आथिखालाव एसे फोरमायना हागोनना नोंथां?
औ ओ माजों हालेवनाय जायो होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गामियाव जोङो मोसौजों हालेवनायखौ जोबोर खम नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ
जोबोर खम नुनो मोनो। आथिखालनि जुगाव ओ उम्म ट्रेक्टरजोंनो गासिबो हालेवजोबो ओ जेनेबा समा थाब जानायनि था हाय समा आ सम खौ थाब थाब गायनानै थाब थाब जेनेबा बेफोरबायदि फोजोबनो हानाय बाय दि गासिबो सुबुंङानो दि टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनदों। गोदोनि मुं मुगायाव अ सुबुंफोरा गासैबो ज' ज' खामानि मावलायनानै ओ जोंङो रंजानायबो मोनो। मोन गोसोखो गो लायनायबो मोनोमोन रायलायनोबो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव सुबुंफोरा खानसेनो गायनानै खानसे नो एवनानै खानसेनो गायनानैबो फोजोबनो हायो होनबाबो भुल जानाय नङा नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो आरो
औ गोदो गोदाय आरो माइ गायखांना नै गासैबो ज'नो हाल जां ख्रा जायोमोन नंङा होमबा नोंथां गोबां रंजानाय मोनोमोन बेै सानखालिबो औ बेवहाय माइनावखौ माइनाव ला जानाय जायोमोन न' न'
औ नोंगौ
बेफोरबायदि गोदो गोदायनि रंजा जानाय बायदि आथिखालाव रंजानाय नुनो मोनलिया। औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय
औ औ जेबो नंङा नोंथां। औ
औ नोंथांनिसिम
औ, नोंथां नोंथांजोंबो रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय औ।
औ गोजोनथों
औ